हेल'
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलि हामलायनाय बावहरबाय।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों। ओ जोङो दा मा होनो ओ गथ'फोरनि मोन थायनि सायाव उन्दैफोरनि मोनथाइनि सायावहाय जोङो सावरायनसै खोमा।
औ नोंथां बुंनो हागोन दे।
औ उम मा होनो जोङो गथ' थाय होननानै बुङोब्ला जों जों माखौ बु- बुजियो जि मा होनो मोनसे मोनथाय आरो ना जेरावहाय गथ'फोरा मा होनो गोसो बायदि उदाङै रंजानो हायो। आरो मा होनो ओ जे जिखिनि धर्मनि जाया मानो जिखुनु हा आरिमुनि जाया मानो जिखुनु राव गाव जाथिनि जाया मानो एबा जिखुनु ओ थासारि गोरिब- गोरिबानो जा माहाजोनानो जा बिसोरनि जाया मानो बयहाबो गथ'फ्रा मा होनो समानै रंजानो हानाय बिस्रा मोनसे नि मा होनो मोनथाय दं आरोना। ओमफ्राय मा खालामो बेफोरबायदि मोनथाया मा खालामो ओ सासे गथ'खौहाय गथ'फोरखौहाय मोजाङै मा होनो मोजाङै जौगाहोयो हेलदि खालाम होयो। ओ राफोद खालामो आरो मा खालामो आबहावायाव मोजाङै मिलायनानै थानो थाखाय हेफाजाब होयो आरो। स' मा होनो गासैबो गथ'फ्रानो मा जायो बिसोरो मा ओ मा- मा- मा- मा-मोननांगौ बिसोरो बिसोरनो जों मा होनांगौ अननाय होनांगौ जथ्न' खालामनांगौ बेसोरखौ जोङो बासायनांगौ प्रटेक्ट खालामनांगौ सोलोंथाइ होनांगौ आरो मा होनो गावसोरनि माखासे ओ जोनोमारि गुनफोर फैनायफोरखौ जों मा खालामनांगौ जौगानायाव जोङो बिसोरनो माखासे हेफाजाब होनांगौ आरोना। ओमफाय आरो मा हाबावो ओ ओ जों मा बुंनो हाबावो ओ जों मोनसे ओ गथ' फोरनि मोनसे गोनांथार मोनथायानो जाहैबाय जोङो गथ'फोरखौ थांनानै थानो थाखाय जों बिसोरनो मोनथाय होनांगोन आरोना ओ स मा होनो गासैबो गथ'आनो मा दङ बेहा ओ मोजाङै आदार जानो मोजाङै दै लोंनो मोजाङै देहा जथ्न' आरो मा होनो राफोद देहा जानो थाखाय बेहा मोनथाय दं आरोना। स' बेफोरबायदि मा होनो फोरखौ मोनालासिनो बेफोरबायदि गोनांथिखौ मोनालासिनो सासे गथ'आ माब्लाबा बाबो मोजाङै जौगानो हाया आरो देरनो हाया आरोना। माने बिदि बेफोरबायदि मोन्थायखौ नांथारगौ जायो आरो। ओमफाय आरो जों मा बुंनो हाबावो ओ मोनसे आरो ओरैबायदि मोनसे गोन ओरैबायदि गोनांथार मोनथाय आरोना जायना खि बेखौ नङाबा मा होनो गथ'फोरनि थाखाय माने ओरै बायदि गाज्रि जानानै फैगोन आरो। बेनो जाहैबाय जोंहा सोलोंथाइनि मोनथाय जेराव मा होनो गासैबो गथ थ'फ्रानो मा खालामनांगौ बयबो मा होनो जेबो बासिनाय बासिख्ल' गैया ला सिनो बयबो समानै सोलोंनो थाखाय मोनथाय मोननांगौ आरोना। ओमफ्राय बे सोलोंनाया गथ'फोरखौ मा खालामो गियान बुथुम होयो। गावसोरनि मा होनो रोंगौथिखौ
जौगाहोयो आरो मा खालामो बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सासे गथ'हाय इयुनाव मा होनो गावसिनिनो इयुनखौ दानानै लानो हायो आरोना। ओ स' बेखायनो मा खालामो जों बुंनो हायो मा होनो बिसोरबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बिसोरबो उनावहाय साफा साफा मोजां नोगोरारि जाहैनो हायो आरो मा होनदों समाजनि थाखाय खामानि मावनो हाहैगोन आरो ना। ओमफ्राय आरो मा बुंनो हाबावो जोङो ओ‌ गथ'फोराहाय बिसोरना मा दङ जोंहा गथ'फोरनो जों मा होनांगौ रैखा खालामनायनि मोनथाय होनांगौ आरोना बिसोरनो राय अफ प्रटेकसन होनांगौ आरोना जोङो मा होनो? ओ बिसोरो मा जायो बिसोरो मानि जों मानिफ्राय बिसोर खौ बासायनांगौ होमबा जोङो बिसोरखौ सोरजोंबा बुजानाय बुलाय सुलाय खालामनाय बेनिफ्राय बासायनांगौ ओमफ्राय आरो मा होनो गाज्रि नोजोरजों नायनाय मानसिफोरजों सोबख' जानाय आरो उन्दै बैसोआवनो जेनेबा खामानि मावनाय। सोरबा लेखा फरायालासिनो सोरनियावबा बैनांनाय खामानि मावनाय, आरो मा होनो? बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो बिसोरखौ बासायनांगौ आरोना रैखा खालामनानै दोननांगौ आरो। बेबो जाहैबाय बिसिनि मोनसे मोनथाय आरो ओ मा होनो रावबो गथ' फ्रानो मा होनो ओ उन्दै समावहाय बिसोरो मा होनदो? मा होनो अ बांद्राय मा होनना बुंनांगौ बांद्राय मा होनो? गिलिर बिबान गोनां खामानि मावनो मोना आरोोना खा जों बिसोरखौ जबर जस्थि खालामनो मोना आरोोना। स जों मा खालामनांगौ बिमा बि फा फोरोंगिरि आरो समाजाहाय जोङो बेफोरबायदि गथफोरखौहाय गासैबो गथफोरखौ। आरो मा होनो? बुंनो हाबावो ओ गथफोरनो जों मा मोनथाय हरनांगौ जाहाथे बिसोरो गावसिोरनि गोसो सिङाव मा सानो मा लुबैयो गावसिोरनि थांख नि बागै एबा गावसोरनि आइदियास फोरनि बागै आरो गावसोर माबा मोनसे जुदि उसुबिदा मोनदों बिसोरखौ जोंाबो बिसोरनि खोथ खोनंांगोन बिसोरखौ बुंनो ह होननानै होनांगोनोन बेफोर होयोो मा होन ा औ माने जोंहा गथफोरा बांसिन डेभेलप जागोन आरो बिसोरो उनाव हाय मोजाङैनो बुजिहैनायाव आरो दैदेनगिरि जाहैनायाव बियो हेफाजाब होगोन आरो। दा बे आरो जों मा होनो हाबावो जोङो गथफोरनो मा होनांगोन जोङो। गेलेनो थाखाय जोङो बिसोरनो मा होनांगोन? गोसो बायदि गेलेनो थाखाय जों बिसोरनो मोनथाय होनांगोन बिसोरनि गेलेनायखौ जों बादा होनो मोननाय नङा आरो। बिोर जो माांगोन ज बिोर आर लाांग रेस होनांगोन बो जोङो बिसोरनो ओमफाय आरो मा होबावनांगोनबो जोङो बिसोरखौ जेेलि बिसोरो ओरैनो थायो मोजां सम मोनो जेनेबा म फ्रि टाइमफोर मोनो अब्ला जोङो बिसोरखौ मा होनो? बेफोरबायदिखौहाय जोङो बिसोरनो होनांगोन आरोोना ओमफ्राय आरो जोंथ मिथि बेओंखायनो गेलेनाया मा गेलेनाया जोंनि थाखाय एबा गथ'फोरनि थाखाय ओरैबायदि गोनांथार आरोना मानो होन ह्ला गेलेनायनि थ्रुयैहाय मा खालामो गथ'फोरनिखौ जोङो मा नुनो मोनो? बिसोरनि देहायारि जौगानाय नुनो मोनो बिसोरनि मेलेमारि बिस बिनि साननायारि जौगानायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जों मा नुनो मोनबावो बि बिसोरनि गोोआि गोसोआरिखौबो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो जौगाहोनो हायो। मा खालामो मा खालामो बे गथ'फोरखौ मा खालामो बे गेलेनायनि थ्रुयैनो गथफ्रा सोलोोंङ आरो मा होनो लोगो बानायनानैबो लानो हायो लोगो बानायनानै लायो बिसोरो आरो मोजां म होन बेराम आजारनिफ्राय रैखा खालामनानै लानो हायो आरोोना। ओमफ्राय आरो ओ मा होनो जों नुयो जे माखासे ओ ओ ओ। नोंथाङा देलाय एसे बुंदोलाय फंनैसो गथ'फोरनि मोनथायनि सायाव औ। खोनाना नोंथां? औ फंनैसो बुंनो हागोन ना?
जेरै जेरै नोंथाङा
फोरमायलांबाय बिदि माने ओमफ्राय बिदि सोलोंथाइ मोननायनि थाखाय माने मोजां मोनबाय आरो ना गोजोननाय थाबाय। औ आंबो दायो बुंनो सानदों माने जोंनि गथ'फोर नि बादै आरो ना जोंनि गथ'फोरनि चाइल् राइसनि बादै माने जोंफोर इंलिसाव बुङोबा बे माने चाइल राइस होनना बुङो आरोोना माने आङो मि
उम उम।
चाइल्ड राइट्स होनोब्ला माने जोंहा मोनब्रै माबा थायो आरो ना माने मोनब्रै आयदा थायो मोनसेया जाबाय माने गथफोरनि प्रटेकसन आरोे जात बाथ्राया जाबाय गथफोरनि प्रटेकसन माने जोङो जोंनि समाजनि गथ'फोरखौ उन्दै उन्दै सुबुंफोरखौ माने जोंफोरो माबायदिहै प्रटेक्ट खालामनांगौ माने जों माबायदि जोथोन लानांगौ माने बेनि बादै आं बुंनो सानदों आरो। माने जेरै जोंफोर मिथियो माने गासै गथफोराबो माने समान जायो गास सोरबा ओ सोरबा दुखिया सोरबा माहाजोन माने बेबायदिजों नायनो नाङा आरो ना गत गथ'फोरनि बिदि प्रटेकसनाव जोङो माने गासै गथ'फोर खौबो माने समान होय गासैबो इकुवेलि
औ।
औ बिदि औ इंलिसाव
उम।
बुङोबा माने गथ'फोरनि थाखाय माने बिसोरो मोननांगौ आरो। खिन्थु दानि आथिखालनि जुगाव माने जों नुनो मोना आरोना माने बिदिनो गथ'फोरखौ माने बां सिन फरायनाय एब्ला माने फरायनायफोराव गोसो होनायजों बिदिमावसिन नुनो मोना आरो माने दायो थ' माने गासै कान्ट्रिफ्रावबो माने जोंनि इण्डियानो मान बायसेबां डेभलप जायाखै ना बेखाय जों नु मोन आरो माने। माने जाय लेबार होननाय माने जायफोर उन्दै उन्दै गथ'फोर बिसोर माहाबा ट्रिफोराव खामानि मावहैयो एबा माहाबा मैला बिदि गारबेज बुस्थुफोरखौ माने खनो आरोना बिसोरो। जोङो जाहाथे बिदि जाया आरोना जाहाथे जाहाथे जे जोंनि गथ'फोरा जोंनि समाजनि गथ'फोरा जाहाथे बिदि उन्दै समावनो खामानि मावनाङा जाहाथे बिसोरो माने मोजां फरायनो हायो स्कुलफोराव थांनो हायो। मोजां सोलोंथाइ लानो हायो जोङो माने समाजाव बेबायदिखौ जों नायनो रोंनांगौ। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय माने बारु मोनसेया जाहैबाय माने गासै गथ'फोराबो माने गासैबो इकुवेल आरो गासै गथ'फोरा जेसांखिनि गथ'खौ नोङो माने समानहै मावनांगौ आरो। समानै जोंफोर केयार खालामनांगौ जोङो समानै जोथोन लानांगौ गासैखौबो माने माबारैहाय मारैहाय खालामबा जोंनि समाजनि गथ'फोरा माने मोजां जागोन जों फोर गथ'फोरखौ माने माबायदि फरायनायाव गोसो होनांगौ एब्ला माबायदि जोथ जोथोन लानांगौ जों बेफोरखौ फोरोंनांगौ आरो जोङो मेइनलि गावनि बिमा बिफा एबा गावनि बिमा बिफा एबा जोंनि माने समाजनि गोदोर गोलाव मानसिफोरखौ जों फोरोंनांगोन गथ'फोरखौ माने जाहाथे मोजाङै जोथोन लानो हायो केयार खालामनो हायो।
ओम ओम।
दे नोंथां इदिबा जों बे
औ औ औ औ गोजोननाय थाबाय नोंसां नोंथांनिसिम औ गोजोन्थों औ